खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दा
औ खोनाबाय नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
औ आं ओरैनो जिरायगासिनो नोंथां
ओ नंगौ नामा जोङो दा अब्ला इदिनो बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारानि सायाव सावरायजागोन आरो
औ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिनो सबायजों दाउ अनलाजों दाउ बेफोरबायदि ओंख्रिखौहाय नोंथाङा जानानै मोजां मोनो ना मोना
औ मोजां मोनो नोंथां
औ सबायाइजों दाउहाय नोंथाङा माबोरैहाय संनानै जानाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो सबायजों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' माहारिया सबायाजों दाउजों संनानै जाबोयो सबायजों दाउजों संनाय ओंख्रिखौ बर'फोरा जोबोद जानो गोथाव मोनो आंबो गोथाव गोथाव मोनो नोंथाङाबो गोथाव मोनखायोना औ जोङो सबायजों दाउजों माबोरै सङो होनना बुङोब्ला जोङो सबायखौ जोङो दुब्लि फोथारफ्राव बा जोङो आलादायै फोनाय बेबायदि फोनाय जायो बेखौ जोङो फोनानै जेब्ला मारा होनानै बेखौ बेगरखौ जोङो बेगर माने बे सबाय बेगरखौसो जोङो जेब्ला माने मारा होखाङो अब्ला जोङो सबायखौ जोङो हाथाय बाजारफोराव बा जोङो न'फोराव बांसिन जोंनि जायगायाव बांसिन माने न'फोरावनो गायनाय नुनो मोनो आरो। जोङो सबायखौ होख्रेमनानै लाग्रोनांगोन। ओ जोङो सबाय होख्रेमनोबा बथलफोरजोंबो जों होख्रेमना लानो हायो आरो बे अन्थाइ अन्थाइजों अन्थाइ जाथा ना मा होनो जाथाजोंबो जों होख्रेनानै लानो हायो आरो। जोङो दा बेबायदिनो होख्रेमना लानानै उवालाव जोङो ओ बेखौ खुनानै लानो हायो आरो जाहाथे बे गोसोम बिगुर मोनसे गोबा थायोना बेखौ फुनानै लायोबा जोङो सबाया बांद्राय गोसोम जाया आरो दा बेनि थाखायनो जोङो होखेरेमनानै लाग्रोनाय जायो। जोङो बेखौ दाउ दाउजों सङोब्ला दाउखौ जोङो दाउखौ जोङो सुनानै गोदानानै जोङो ओ एवग्रोमनांगोन सिगांनि बेखौ थावजों संख्रि बानलु ओमफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदिनो सामब्राम गुफुर जिरा मस्ला हाइजें बिदिनो लं बेफोरबायदि होनानै जों एवनानै लाग्रोनांगोन आरो। एवनानै लानानै मोजां बिदिनो एवहाबगोरोनना लानानै दै होसननानै जोङो लानो हायो आरो आरो सबायखौबो बिदिनो ओ माने एवनानै लानो हायो आरो बिदिनो एवनानै ओ जोङो खारै दंना खारै बर' बर'नि ओ सबाइ ओंख्रि संनायाव खारै नङाबानो जाया खारैखौ होसननो हायो आरो। होसननानै जोङो गोबाव ओ गोदौजासिम ओ जोङो खोबहाबनानै ओ आधा घन्टासोनि उनाव जोङो बेबायदिनो संनानैबो मोननाय जायो। ओ नोंथाङाबो ओ बर'नि नारजि अनला संनाय बिनि सो बेयाव फोरमायना होनो हागोन नामा?
अनलाजों अनला ओंख्रिखौहाय।
औ नोंथां
औ अनला ओंख्रिया अनला ओंख्रिखौ नाजोंबो जाजायो आरो बेदरजोंबो। बिदिनो ना गोरानफोर ओ उमुगफोर जोंबो जाजायो आरो बे औवा मेवाइजोंबो जाजायो आरो। थ' आङो बिदिनो दाउ बेदरजोंहाय जानानै साबसिन मोनो आरो।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो अनला ओंख्रिखौ संनोब्लाथाय गिबियावनो जोंनोथ' माइरं नां नांगौ नालाय अनला ओंख्रिखौ संनोब्लाथाय
ओम ओरैनो दं
ओम अनला ओंख्रैखौ संनोब्ला गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ एसे नैजि नैजिबा थामजि मिनिटसो सोमनानै दोननांगौ आरो।
ओं
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ।
बिदिनो बेखौहाय माइरंखौहाय सोमना दोननानै। बोसोर सोमना बिसबा नैजिबा थामजि मिनिटसोनि सोमना दोननानैहाय। अ बेखौ मोजां दैजोंहाय। सुनानै लानांगौ आरो औ बे माइरं सुनानै दोननाय। दसे फोराननांगौ ओ बेनि उनावहाय बेखौ। दिंखि एबा उवालावहाय आरो नङाबा ग्राइनडार मेसिनावहाय उननानै। लानांगौ।
बिदिनो बेखौ देनानैहाय मिस मिस गुन्दै खालामनांगौ आरो। बिनि उनावहाय जोङो दाउजों संनोब्लाथाय दाउखौ। हाथाइ बाजारनिफ्राय नङाबा। जोंनाथ' बांसिनानो बर'फोरनियावहाय दाउ फिसिनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
बिदिनो दाउफोरखौ बासि। सिना लानानै मोजाङै बेखौबो सुनानैहाय।
औ
ओ थाव गुदुङावहाय बेखौ पियास सामब्राम हालदि। बिदि मस्ला उनु होनानैहाय एव एवफ्रामना लानांगौ आरो। औ बेखौहाय एवफ्रामना दोननांगौ। बिनि उनावहाय दैया। दै होनानै बेखौहाय गोदौ होनांगौ आरो गोदौहोनानैहाय बे जोङो अनला देना दोननाय। अन गुन्दैखौहाय एसे एसे सारनानै होनांगौ आरो। औ बिनि उनावहाय जोङो एसे मोजाङै गोदोवौब्लाथाय। ओमफाय बे दाउ बेदरखौहाय एवखांना लानाय दाउ बेदरखौय होनांगौ आरो। बिनि उनावनो जोङो एसे अ बे अनला ओंख्रिखौ संनोबाथ' जोंनो खारै नांगौ नङा होमबा
औ
औ बे खारैखौ खारैखौहाय नांगौ बिबांनि होना लानांगौ आरो नांजासेहाय औ बे खारैआ नाङोब्लाथाय बे जोङो एवखांना दोननाय बेदरखौ होनांगौ होनानैहाय बिदिनो बेखौबो एसे गोदौ होबावनानै बेदरखौ होखांनानैहाय गोदौहोनानै मोनो आरो जोंनिया अनला ओंख्रिजों दाउ बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि अनला ओंख्रिजों दाउ जाहैबाय आरो नोंथां
औ
औ आंथ' बेखिनिखौनो मिथिगौ नोंथाङाबो एसे औ
मानि आं ओंख्रिफोरनि मुंखौ बुंनोसै नोंथां जोंनि बर'नि जाग्र लोंग्रा दोरोङारि ओंख्रिफोरनि मुंखौनो मख'नोसै आं ओ ओ गिबियावनो जाबाय जोंहा नारजि अमा ओ सबाइ दाउ ओ बे सबाय साम', ओ अनला मेवाइ, नाफाम ओ माथिगालदाब मैगं ओ माथिगालदाबखौ खेरदाफिनिबो बुङो
अ बे माथिगालदाबखौहाय माबोरै संना जानाय जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
उम आं मानसिगालदाबखौ बांद्राय मिथिलाय लाङा नोथां ओ
माथिगालदाब माखौ बुङो आंबो मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायना होनायब्ला
उम मानसिगालबखौ आंथ' ओरैनो बांद्राय मिथिया नोंथां ओ आं माथि गालदाबखौ हाजो एरिया बा बा ओ थुरिबारि एरिया बेबायदि थुरिबारि जायगाफ्राव बांसिन रज'यो होननानै आं एसे मिथियो आरो नोंथां ओ हाजो जायगायाव बांसिन रज'योनो आरो थुरिबारि जायगा थानायाव बांसिन रज'यो ओ बेखौ जोङो बांसिनानो आलुफोरजों जानाय जायो आरो ओ आलुफोरजों जायो आरो जोङो बेदरफोरजोंबो जानाय जायो आरो ओ बेबायदिनो आलु बेदरफोरजों जाजायो गोथाव जायो ओ बे मैगंखौ जायोब्ला ओ जोंनि ओ बेमाराबो माने एसे ओ हामो होननाय बादि खोनादों आरो आरो देहानि थाखाय ओ बे मैगङा मोजांथार आरो ओ बेबायदिनो संनानै जायो आरो बे मैगं ओ आरो गोबां मैगंफोरबो दंबावो जोंना ओ बर'नि बर'आथ' गोदो हाग्रा ओनसोलावनो थाग्रा हिसाबै नोंथां ओ हाग्रानि मैगं गोथांफोरखौ जायोमोन नङा होमबा ओ बेफोरनि मादाव हाग्रानि मैगं गोथां जोग्लावरि मैगं मैगं ओ मानिमुनि मैगं बुरि थुुनथिनि मैगं थाराय सिब्रु दिंखिया बारसिखो बारसिखोखौ मिथिगोन नोंथाङा बारसिखो बे अनलाजों जायो ना बेखौ
अनलाजों जाजायो
बिबार ओ उसुमै उसुमैखौ जारिबो होनो ओमफाय नेरसिं ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ नेरसिंखौथ' मैसो बेदरफोरजों गोथावथार जानो ओमफ्राय थास' बिबार थास'आथ' गासिबो जाजायो ओ बेना बिथ'बो जाजायो बिलाइबो जाजायो बिबारबो जाजायो थास' आइथिं बेदर गासिबो गसिबो मथा मथि ओ जाजायो आरो ओ थास'ना ओ बेनिफ्राय आङो नोंथांनो नाफाम बर'नि नाफामखौ बोरै ओ बा नायनाय जायो बेनि सोमोनदै इसे फोरमायनिसै आरो ओ जोङो ना फांखौ ओ दैज्लां समावनो बांसिन बानायनाय जायो दैज्लां समाव जोङो ना सानायै ओ जेब्ला जोङो खखा बा सेनफोरजों ओ ओ फासिलफोरजों जोङो ना सानानै मोनबोयोब्ला जों बानायनाय जायो आरो बांसिन ना फिसाजोंनो ओ नाफामखौ बांसिन बानायनाय जायो ओ नाखौ जेब्ला लाबोबाय सानानै लाबोनानै सायनानै सानदुङाव फोराननानै रानो अब्ला ओ थास' थास' बिसंजों उवालफोरजों देयो आरो उवालाव देनानै बा जोङो ग्रेन्डार आथिखालाव ग्रेन्डार मिसिनजोंबो माने उननानै सोनाय बेबायदि नुनो मोनो बेबाय दिनो ओ आ थास'जों नाजों लगायनानै माने देग्लिनानै जोङो हासुं औवानि हासुं हाथ मोनसेसो हास'नानै हासुङाव जोङो बा हासुं नङाबाबो भयेमफ्राव दोङो सोनानै दोननो हायो आ बिदिनो बिखौ नाफामखौ उम बा बा द' माससिमहालागै जोङो दोननानै बे जाजानाय जायो आरो नाफाम जानायनि थाखायनो जोङो बर' हारिया गुबुन हारिफोरजों माने बै समाव गेसाव जाग्रा ओ गेसाव गेसाव जाग्रा मुवा बेसाद जाग्रा होननानैबो ओ जोङो मिथिबोजादों आरो ओ बेबायदिनो नाफामखौबो बर' हारिया जायो आरो जाग्रा रोखोमसे बर'नि आंगोथार ओंख्रि ओ थिनानै जाजा बेबायदि आरोखि नाफामा।
औ दाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय। ओ औ जोङो दा दे बिदिब्ला लायरानायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नसै।